हेल' औ नों औ खोनादों नोंथां।
ओ दा आङो नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ मोजां मोजां नथां मोजां खोथा।
बे जोङो बे आयदायानो जाहैबाय माबा ग्लबेल वारमिं। जायखौ जोङो जेनेबा आबहावा बा मिथिंगा दुंहाव जानाय बेफोरखौ बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां मोजां आयदा।
औ दा बिदिब्ला आङो जागायनोसै नोंथां?
हेलौ नोंथां दे।
औ दाथ' जोंहा ग्लबेल वारमिं होनना बुङोब्लाथ' जोंहा जेरै जोंनि मिथिंगा बा आबहावा दुंहाव जानाय नङा होमबा? जेरै जोंहा बेफोरबायदिनि जानाय जाहोन आरो बेफोरबायदि जानानै ग्लबेल वारमिं जोंहा मा खहा जादों बा जों मा भुगिनांदों बेफोरनो। बेनि सायावनो सावरायनोसै।
औ
जों नुनो मोनो नोंथां जोंनि आबहावाफोरा मिथिंगाया ओरैबायदि जोङो दा दंहाव जानाङो जों टाउन सोहराव नोगोरफोराव थानानै जों बेफोरनि माने माबाखौ हमनो हादों आरो बुजिनांदों आरो भुगिनांदों जोङो जेरै जों दा टाउनावहाय थामजिबारनिफ्रायल लानानै थामजिस्नि थामजिदाइन बेफोरबायदि माने टेम्पारेसारा बिनि जौखोन्दो टेम्पारेसारनि जौखोन्दो माने माबादों बांदों। आरो बियो बोसोरै बांबोगासिनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै दिल्ली मुम्बाइ बेफोरबायदियावथ' गोबां जोङो बे थांनाय नुनो मोनो। जेरै दिल्लीफोराव ब्रैजिनि गोजौआव थांनायनायखौ जों नुनो मोनो ओ गो-ग-गरमनि जौखोन्दोखौ जेरै
नंगौथ'
जोङो बेफोर बोबै जायो होनोब्ला बेफोरथ' जोंनो सुबुं माहारियानो खालामजोबखानाय। जोङो दा बेखौ भुगिनांनायनि जाहोना बेनो जों सुबुं माहारिनिनो गोरोन्थि नङा होमबा?
औ
जेरै जोंहा बिफां लाइफां दाननाय कल कारखानानि फ्राय गनाय जायनाखि माखासे गेस कार्बन डाइ अक्साइद गेस आरो जों जिउ गोनां जेनाखि सुबुंफोरनि बा जिब जुनारफ्राय गनाय माखासे जेनाखि कार्बनदाइ अक्साइड गेस बेफोरजों बेफोरखौ बोना लाग्रा जेनाखि बिफां लाइफां बेफोरखौ आथिखालाव जोंनि सुबुं माहारिया सानसेयावनो खौथि खौथि था माने बिफां लाइफांखौ जों दनाय नुनो मोनो जुदि बेफोरबायदि बिफां लाइफां दानबाय थायोबाथ' बियो माने ओ जाखागोन नङा होमा नोंथां बिफां लाइफाङासो जोंनि हगरनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ बोना लानानै लोगोसे गावनि हगारनाय अक्सिजेन जायनाखि अक्सिजेन गेस बेखौ जों बोना लायो।
नंगौ
दा जोङो जोंनि कार्बन डाइ अक्साइद बोना लाग्रा जेनाखि बिफां लाइफां बेफोरखौ जोङो जोंनि गामि ओनसोल बा नोगोर नोगोर बा सोहोरफोराव दानफायजोब्बाय गैला बेफोरखौ मानि एखेबारे फोजोबजोब्बाय।
नंग' नोंथां
दा जोङो गुबुन जायनाखि ओनसोलफोरनि बा हादोरसा फोरखौ जों नायनो थाङोब्ला जेरै हाजो ओनसोल स्किम बा अरुणाचल शिलं बेफोरबायदि जायगाफोराव थाङोबा जोङो दासिमबो माने फ्रेस अक्सिजेनखौ जों मोननो हायो। नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां औ
दा नाथाय जोङो नोगोरफोराव थानानै बै फोरनि हां लानायावनो जों मोनथिखायो जों माबायदि हां लागासिनो
नोंगौ नोंथां
बिदिनो जोंहा गो माबायाथ' बिदुं दुंनायाथ' ओरैबायदियावबो जायो जेरै जोंनि ए सि बा कुलार बेफोरनि थाखायबो जायो जेरै जोंहा ए सि ए सिया जोंखो सिगां जों गोाबां थान्दा जागोन नोंखौ गोजांलायनाय नङा होमा नोंथां नाथाय बे उनफारसे जुनि जों ब्लक खहाय ग्लबेलखौनि वार्मसो खालामो नङा होमबा मानि गरमसो खालामो औ थिग बिदिनो जोंहा आथिखालाव गोबां माने बेफोरबायदि गोदो जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो गोबां बिफां लाइफांफोर दंमोन नाथाय
औ नोंथां
आथिखालाव जोङो आरो नुनो मोनदों हाजो ओनसोलफोरावबो गोबां माने गिदिर गिदिर मेसिन फोर बाहायनानै माने बिफां दानफायनाय हाफायनाय बिफांखौ बोसोबस्रांनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनदों लोगोसेनो जोंहा गारि मथरनि अनजिमा बां बे मोनसे सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो जोंहा दिनै गारि मथरफोराबो माने गोबां बखंबाय बैफोर गारिनिफ्राय गनाय जों बिदुंफोर बैफोरजोंबो गोबां जोंनि आबहावाखौ माने आबहावाया सहायनांनो गोनां जागासिनो आरो दा जोंनि बेफोरजों जोंनि जेनाखि गोरोन्थि माव सुबुं माहारिया जेखि मावनाय गोरोन्थि। बेफोर गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै ओ जिब जुनार दावसिमला एम्फौ एनला बिसोरबो गोबाङै खस्थ' सहायनांगौ जादों। सुबुं माहारिनि गोरोनथि थाखायनो दा बे नङा आरो जोंहा जेरै दैखौबो जों खालामबाय जै दैफोरावहाय जेनाखि जे आ माबाफोरखौहाय मुवा बेसादफोरखौ दैयावहाय गारनाङा। जाय जायखौ गारोबा दैया जायो बैफोराव माने गाइखेर लुसननाय। बिबार गारनाय प्लास्टिक गारनाय आरो कल कारखानिफ्राय गबोनाय माखासे गाज्रि जेनाखि मैलाफोर बेफोरखौ डाइरेक्ट मानि दैयावसो हरजोबो नङा होमबा नोंथां।
दा बेनि थाखायनो दैफोरावबो मानि गोबां मैलाफोर जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो नाफोरखौ गोबां माने बिबांनि गुबुन-गुबुन गिदिर-गिदिर नाफोरखौ माने जिउ ओ माबानाय नुनो मोनो खहा जानाय नाफोरनि।
दर दिनैनो जोंहा जेरै बार गुबुंले जानाय। बारावबो जोंहा मानि गोबां माबाफोरखौहाय बैनाखि गाज्रि माबाफोरनि गेस गनाय लोगोसे उखुन्दै बैफोरबायदि जों माने बाराबो गुबुंले जाबाय जोंना जायखौ जों आं दहायसो सिगाङाव होनदोंमोन जोंङो हाजो ओनसोल गिदिर-गिदिर जायगाफोराव थाङोबा जेरैबावजोंहाय जोंङो बिफां लाइफांफोरा लोगोसे बेवहाय जेबो मैला मैथा साब सिखोन थानायनि थाखाय जोंङो बैफोर जायगायाव जोङो गोबां मोजां हां लानो हायियो आरो आरो बैफोरनि बार दा जोबोद माबा जायो फ्रेस जायो। दा नोंहा बेफोर बायदि जुदि बिफां लाइफां दाननाय बा ओ एसिस सालायनाय बा बेफोरबायदि मैला मैथा गारि जेनाखि जों बेफोरबायफोरखौ बा माखासे गुबुंले जानाय मैलाफोरखौ सहायनांगौ बैफोरखौ जोंङो नैजि थामजि बा बाजि बोसोरनि उनाव जों गोबां मानि आं भुगिनबावगोन खस्थ' मोनहैसिनबावगोन नंङा होनबा नोंथां? दा नोंथांङाबो एसे बे ग्लबेल'मिनि सायाव बुंनो थाखाय आं खा खावलायनाय जाबाय आरो।
थारैनो नोंथां बे नोंथांनि जिहेथु आयदा सावरायनाय बे मोनसे साननो गोनां आयदा एबा सावरायनो गोनां आयदा नंगौ। दिनै जोङो जोंनि मिथिंगा बिखाखौ जौसे बोसोर बाजि बोसोरसोनि सिगाङाव नायोब्ला सोमखोर मिथिंगा बिफां लाइफांजों आबुं सोमखोर समायनामोन आरो जोंहा जोंनि बेबो मिथिंगायारि गोहोम गोलैनायखौ जों नुनो थांबाङामोन एबा जोङो एफेक्टेड जाया। थांना थानो
औ।
गरम धिनै जोङो सहायनो गोनां जानां जानानैफैदों।
औ नोंथां।
बिनि जाहोना नंगौ गिबियावनो जोंङो बुंनो थांगोन बिफां लाइफांनि आरो जेसेबां नानि संसाराव सुबुं माहारिया मुलुगा माहारिया बांनायजों लोगोसे जोंनि बाहायजानाय मुवा बेसादाबो बांनो जेरावनाखि गारि मथर सुबुं मोनबो बांनायजों लोगोसे गारि मथर बाहायनायनायाबो बांदों गारि मथर गाथोन बिरखं गाथोन बायदि बायदि बेफोरबायदि उखुन्दै गग्रा मुवा बेसाद कलकारखाना गिदिर गिदिर मेचिनफोर बेफोर बांनो गोनां जादों सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय बेफोरनि उखुन्दै गनाय गाज्रि बे उखुन्दै गनायनिफ्राय जोंनि आबहावाया गाज्रि आरो जोंनि सानफ्रोमबोनि
औ नोंथां
जिउआव बाहाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोंङो जेरैनाखि प्लास्टिक बायदिसिना दाखोर दाला फोरखौ जोंङो लैथो लैथोमाफ्राव गारहरनाय एबा हा
औ नोंथां
गारसोमनानै दोननाय बेजों प्लास्टिक फोरजों हाफोरा एबा गाज्रि मुवा बेसाद पयजनफोरजों लैथोनि हाद्रिफोरा फैनानै बा माखासे गुबुंले बारहावाजों
औ नोंथां
जायनि थाखाय बिफां लाइफांखौ दानफाय जोबनायनि जाउनाव अखानि बिबाङा खमाय औ खमाय लांनायखौ
औ नोंथां
बेफोरो सोलाय सोल' जाबाय आबादफोरा थि रोखोमनि मोजाङै जाला ओ गोनांथिनि बांसिनै जोङो दंफां लाइफांखौ दानफायनायनि जाहोनावनो जों दा बेफोरबायदि आरो जोङो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावबो बे ग्लबेल वार्मिंआ जादों बेनि थाखायनो जानो मोनदों नाथाय दा साननो गोनां खोथाया नैबेनो नोंथां जोङो बे ग्लबेल वार्मिंनि सायाव माब्रै जोङो जोंनि जिहेतु बे अजनथोरफोरखौ जोङो थि रोखोमै लाखिनो हायो जोंनि बे ग्लबेल वार्मिंखौ जोङो बोरै ओ थि रोखोमाव जोङो मोनसे आन्खोलाव जों लाखिनो हागोन बिनि सायाव जोङो साननो गोनां दिनै जों बेखौ मुलुग दरबाराव जिथु मुलुगनि बायदि बायदि गौथुमफोर दङ बिथांमोना निस्थायाव सावरायनो गोनांथिनि बांसिनै जेनेबा बिफां लाइफां गुबुन मुवा बेसादफोरजों जोङो खामानिखौ मावनांदों बिफां लाइफांखौ दाननानै जोङो जेरावनाखि बायदि बायदि मुवा बेसादाव जायो मोननि सायाव उम खामानिखौ माव
औ नोंथां
मोनसे मुवा बेसादफोरनि मुवा बेसादफोरखौ लानानै जों खामानिखौ जेसेबांनाखि बे गावनि आबहावाखौ खमायनांगौ साब सिखोननै जोङो बेफोरखौ मोजां मोनसे नोंथां बिनि सायाव नोंथाङा बेफोरबायदि राहानि सायाव फंनैसो बुंनानै जोंनि समखौ लाखिनो हासिगोन
औ नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थोंसै
औ दे नोंथां
औ